थां औ दिनै जों फोरबोफोरनि बागै एसे सावरायलायनोसै
औ नंगौ नोंथाङा सावरायजागोन
औ फोरबो होनना बुङोब्लाथ' जों जोंनि गेजेराव गोबां फोरबोआनो जायो जेरैबायदिहाय जोंहा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि फोरबो होना बुङोब्ला औ जोंनि गुबै फोरबो होनना बुङोब्ला बैसागु फोरबो मागो फोरबो लोगोसे काति फोरबो जों मागो फोरबोनि बागै दिनै एसे सावरायलायनो नामा
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
औ मागो होनना बुङोब्लाथ' जों गुबैयै जोंनि ओ फिथाखौनो गोसखांग्रोयो जानाय लोंनाय बायदिसिना ओ औ थिग बेफोर बायदिनो जों मागोनि गिबि सानाव एबा गिबि ओ जों मा खालामग्रोनाय जायो मागोनि सिगां सिगां एबा मागोआव जों गिबि माखौ मावग्रोनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
मागोनि गिबि सानाव जोङो ओ जोंनि ओम जोंनि बाथौआव एबा ओम गामिनि बाथ गामिनि थानसालियाव जोङो आलारि बाथ थि लगायनानै जोंनि ओम उन उन्दैफोरखौ गेदेरफोरा मान होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि आंजों जोंनि समाव आरो जोंनि गारबोनाय जिहेथु आबै आबौ आजै आज मोन आजै आज आजौमोननि गोसोखां गोसोखांथिखौ गालांनो थाखाय जोङो आबै आबौमोननिसिम जौ सेरेब बेफोरबाददि फिथाइ फिथाइ सामथ फिथा बेफोरखौ जोङो बावग्रोना लानाय जायो। बेनि उनाव जोङो नै नै मागोनिफ्राय जोङो मानसिया जोङो बेखौ फिथाफोरखौ जानाय जायो।
नंगौ नंगौ थारैनो।
माग गो मागो बोथोराव मा मा फिथाइ फिथा जानाय जायो बेखौ बुंथिना होनो हागोन नामा?
नंगौ मागो बोथोराव जोंहा गोबां बायदि रोखोमनि फिथा सौरायाइ जानायखौ जों नुनो मोनबोदों दाबो नुबाय थायो जेरैबायदिहाय जोंहा दङ फिथा लावदुम जायखौ जों मुंख'आलासिनो थानो हाया मुंख' थार
औ औ नंगौ औ
होनना बुङोब्ला फिथा लावदुम लोगोसेनो बेजों थाफाबाय फिथा एन्थाब थावनि फिथा एबा फिथा सिथाव होनना बुङो जों बायदि जायगायाव ओ लोगोसेनो दंबावो जोंहा सौराय सौराया जाहैबाय जोंहा मायरंखौ देनानै बानायनाय बे सौराय जाहैबाय आरो लोगोसे बायदिसिना जों फिथा जानायखौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय खला साफ्रिबो दंबावो ओ लोगोसे नालेंखरनि लारु गुरु मिथाय आरो नि लारु बायदिसिना जों जानायखौ नुनो मोनो बाय बायदि बायदि रोखोमनि औ थिग बेफोरबायदिनो जोंहा मागो दानाव बायदिसिना जानाय लोंनायजों जों मागोखौ बारहोहरनाय जायो खुसि गोजोनै रंजानायजों ओ जों जोंनि मागोखौ जोंनि न'आवल' जों खुसि जायो एबा न'आवल' फालियो ना गुबुनफोरजोंबो फालिलायो एबा गुबुनफोरजोंबो रानलायलायनानै जालायो नोंथाङा एसे बुंदो
औ जोङो बैसागु उम मागो फोरबोआव जोङो फिथाखौ गुबुन गुबुन गुबुन न' खाथिनि सुबुंफोरजोंबो रानलायलायनानै जायो जोङो नै नै थाम मागो उम मागो सानखालि जोङो न' खाथिनि सुबुंफोरखौ लिंहरनानै साहा फिथा सौराइ बेफोरबायदि जोङो लों-लोंलायो जाहाथे जोंनि उम उम जोंनि फैनो गोनां गोदान गोदान बोसोराव जोङो जोंनि अनलायनायफ्रा खम जाया। बेनिखायनो जोङो बेफोर बेबायदि अनलायनायखौ जोङो लाखिनाया गोनांथार आरो
नंगौ
उम जोङो बै मागो फोरबोआव जोङो से से बैसागुनि से मागो दानाव से मागो सानाव जोङो बेलागुर सावनाय जायो। बे बेलागुरखौ जोङो माइनि नारा बे माइनि नारा नैबे मोसौ गाग्लिनाय मोसौ जानाय बेफोरजों जोङो ओम बेलागुर बानायनाय जायो। बेलागुरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंथिना हागोन नामा?
नंगौ नंगौ थारैनो बुंथिनो हागोन जों भेलागुर मागो होनना बुङोब्ला भेलागुरा जोंनि मोनसे एंगारजाथावै मोनसे जोंना मावनो गोनां खामानि एबा एबा जों मावबोबाय थाबोदों जायखौ एबा फालिबोबाय थाबोदों जोंनि ओ मागोनि गिबि सानाव एबा जों ओ मागो भेलागुर सावनायनि सानसे सिगां हराव जों गिबियावनो लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो जों ज' ज'नो। सोरबा सोरबि न'खरावनो जायो। औ सोरबा सोरबि न'खरावनो जायो सोरबा सोरबि गावसोरनि लोगोफोरजों खुरमा बाय बाहागिफोरजों ज' ज' फोथारफोराव न' फिसा लुनानै बै भेलागुर खाथियाव न' बानायनानै जों जानायखौ नुनो मोनबोदों।
नोंगौ
औ थिग बेफोरबादिनो बै हराव भेलागुर सावनायनि सानसे सिगांनि हराव जों लावखार ओंखाम जखां जायो जाखांनायनि अखानायै खोमसि खोमसि एबा सोरांस्लाबनो मोनै जों ओ दाउखा नुनो मोनै जों फुङावनो गावखौ गोथार खालामग्रोनानै लानाय जायो बा दुगैानै लानाय जायो दुगैखांनायनि उनाव जोंओ अर मोदाय गसाइ अरखौ जों ओ गिबियावनो आरज गाबग्रोनाय जायो जाहाथे जाहाथे जोंनि फैनो गोनां सानफोरखौ फैनो गोनां जेंना जेंसिफोरखौ जाहाथे खम खालामनानै होयो एबा जेंनाफोरखौ जाहाथे गोजान खालामना होयो बेनि सायाव आर'ज गाबखनानै जोङो अर मोदायनि सेराव जोङो जुग्रुब खुलुमो खुलुमनानै जोङो जों जुगा जिगाब बुथायाव बै अरखौ जों फोजोंनानै एबा लगायनानै लानाय जायो। लानानै जोङो जोंनि माइहुं एबा जों जायखौ जिगाब फुजि होनना बुंदों बे फुजियाव जोङो ओ भेलागुर फुजियाव जोङो बै अरखौ गिदिंनानै फाखोथामसो गिदिंनानै जोङो अरखौ जिगाब बुन्थाजों जों भेलागुराव सावनानै होनाय जायो थिग बेफोरबायदिनो जों बै सानाव भेलाावुरफोरखौ सावनानै होनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
औ थिग बेफोरबादिनो जों मागोआव फिथाल' जायो ना बायदिसिना ना बेदर ओंखाम बायदिसिना जानाय जायो नोंथाङा एसे बुंदो
औ जायो नोंथां नोंथाङा दानि बावैसो खोन्थालांनाय बादिनो जोङो बेलागुर सावनायनि सानसे सि जां जोङो हराव बेफोरबायदि लावखारादों ओंखाम जानाय जायो
औ नंगौ
ना बेदर ओंखाम खाम बायदिसिना बेवहाय ज'यैनो गामिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा सेंग्रा बा सेंग्रा सिख सिख्ला बा सिख्ला बेफोरबायदि लावखार ओंखाम जानाय जायो।
नंगौ नंगौ थारैनो।
उम आरो आरो बेजों आरो बेजों लोगोसे आरो बेजों लोगोसे गोबां रंजानाय उम रंजानाय जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ थारैनो जों बिदिनो बैसागु बोथोरावबो जों जों गासैबो गोनां गोरिब गासैबो उन्दै गेदेर अनलायलायनानै गावनि सुखु दुखुखौ रानलायलायनानै जों सासे गुबुन सासेनि न'खराव खौरां लाहैयो खौरां लाहैनायजों लोगोसे जोंनो फिथा सौरायाइखौ राननानै होयो एबा गावनि न'आव जा फिथा सौराय संदों बा जा बेदर दङ जा ओंखाम दङ बेखौनो जोङो जानो जासिनाय एबा रानलायनानै जानायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ।
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ नंगौ औ नोंथां जोंनिखौबो बेफोरबायाददिनो जायो।
उम औ।
नोंथाङा आरो माबाफोर बुंथिना होनो सानदों नामा?
औ नंगौ जों औ नंगौ। जों मागोखौ थिग बेफोरबायदिनो गाजा गोमजायै जों बारहोहरो। लोगोसेनो जोंहा दंबावो आं दहायसो बुंनाय बायदि काथि बैसागु काति बैसागुआबो जोंनि जोंनि मोनसे हारिमुजों एबा जोंजों आगोलनिफ्रायनो लोब्बा गोनां एंगारनो हाथावै जोबोद गोनांथार मोनसे फालिथाय बे खौबो जों बोसोरफ्रोमबो कतिमांखोआव फालिनाय जायो। बिनि गुबै जायखौ जों फालियो बे जाहैबाय जों आबाद आबाद खौ जों मोजां जानायनि असिलायै जों माइनाव गसाइनि सेराव जों आरज गाबनाय जायो बै सान खालि जों मोन फ्रोमबो दुब्लि फोथाराव जोङो ख्रि ख्रि बै सानखालि हराव जों साथि लगायनायखौ नुनो मोनो। गसाय माइनावनि सेराव आरज गाबनानै औ नंगौ। नोंथाङा एसे फोरमायथिबावगोन नामा नोंथांमोननिथिं माबोरैहाय काति फोरबोखौ फालिनाय जायो।
औ फोरमायथिनो हागोन नोंथां जोंनि काति फोरबोआव जोंनि नों थांङा खोनथालांनाय बायदिनो बेफोरबायदि बेफोरबायदिनो आलारि बाथि सावनाय जायो बेफोरजों लोगोसे जोंनि माइ आबादाबो जेरै खाथि दाननि से खालार खालिनि से खालारनि उनाव जोंनि आबाद दाबो ओंखारनो हमो आरो
नंगौ नंगौ थारैनो नंथारगौ नंगौ थिग बेफोरबायदिनो जोंनि काति फुजाखौबो जों जोबोद गाजा गोमजायै हगार हरनायखौ नुनो मोनो लोगोसे बिदिनो जोंहा मोनसे औ लोगोसेनो जोंहा मोनसे नेमखा न्थिबो दङ ओ जों बै सानखालि आइ माइनावनि सेराव आर'ज गाबनानै जोङो जोंनि आबादा जाहाथे फैबाय थानाय आबादा जाहाथे मोजां जायो जाहाथे जोंनो फैबाय थानाय बोसोरफोराव एबा फैबाय थानाय दिनफोराव जाहाथे जोंनो जोंनि देहायाव नांगौ जानाय थोजासे आदारखौ जाहाथे जोंनो गथायो एबा जों मोनजायो बेफोरनि सायाव जोङो आर'ज गाबनानै एबा बेफोरनि बेफोरखौ मोनगोननि असिलायै जोङो आइ माइनावनि सेराव आर'ज गाबनानै बै सानखालि गाजा गोमजायै फुजा होबोनायखौ जों नुबोनो मोनदों नंगौना नोंथां औ बिदिब्ला नोंथांजों सावरायलायनायखौ औ सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां जोङो उनाव लोगो मोनब्ला औ रायजलायनो सम मोनफिनब्ला उनाव रायजलायफिननो
नंगौ नंगौ नोंथांजों सावरायलायनानै आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ दे